हेल
औ नोंथां औ खोनादों।
मा खालामदों नोंथां?
दङ जेरायना दङ।
ए ओंखामफोर जाबाय नामा?
जाथवाखै।
ए खबर-सबर माबोरै?
दङ गेजेरावनो दङ।
ए नोंथांजों आङो माखासे बाथ्रा सावरायलायनो सानदोंमोन आरो हागोन ना नोंथां, सम दङ ना?
औ हागोन दे एसे गोसा रायलायबानो जाबाय
ओ-ओ-ओ एसे गोसा ना?
ओम।
ओ नोंथाङाथ' मिथिखागौ जों बिफांखौ मानो गायनांगौ? मिथिगौ ना? औ थ' बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा? जेनेबा जों बिफांखौ मानि थाखाय गायनांगौ
ओ- बिफां गायनायनि जाहोना जाबाय ओ- जोङो सुबुं माहारिया थांनानै थानांगौब्ला जोंनो बिफ दंफांखौ नाव नांथारगोन मानोना जोङो दंफांनिफ्रायसो जोङो हांखौ लानो हायो नङा होमबा? अक्सिजेनखौ आरो जों हेंगारनाय कार्बण्डाइ अक्साइडखौ दंफाङा लाफिनो।
औ-औ- औ!
अ- आरो बेनि थाखाय आरो दंफां दंफांनो जोबोद जोंनि थाखाय गोनांथि जोंनि जिउ खुंनायावबो दंफाङा जोंखौ जोबोद हेफाजाब होयो बायदिसिना न लुफुंनाय बायदिसिना माबायाव आरो बोथोरखौ एसे मोजाङै लाखिनो थान्दा खालामनो
आथिखालनि सुबुं माहारिफोरा दि ओ बिफांखौ हालाय हाफाय दानफायगासिनो थ नों बिसोर सुबुं माहारिनि फारसे मा बुंनो सानो?
सुबुं माहारियाथ जेनेबा गावनि नांगौखौ सुफुंनो दाननाय जादों नङा होनबा।
औ औ औ
बायदिसिना न' लुफुंनाय बायदिसिना गोदोर गोदोर लामा दालां बानायनाय बायदिसिना कलकारखाना इन्डास्ट्रियाव बानायनो थाखाय बेनि थाखाय दाननाय देर जादों नाथाय बे दाननायनि गेजेरजों बिसोरो सुबुं माहारिया मोजां जायगायाव गायनायखौबो लाफादेरबा मोजां जायो आरो
औ औ थ खायसे खायसेया दि बिफांखौ दानफायनानै थिग दङ गावनि खामायाव इउस खालामबाय नाथाय खायसे खायसेयादि जोंथ मिथिखागौ बिफां गैयाबा जोंहा माने हां लानाय आरो बि बिदिनो बोथोरनि आबहावा बेफोर गासिबो जों बिफांनिफ्रायसो मोनो होननाय बायदि थ जोङो बिफांखौ बिदि दान बाय थायोब्ला हा थ बेफोरो जेराव जोंनि खामानिखौ मावनोफुंनानै बिफांफोरा होयोमोन थ बिफांखौ बिदि दानफायबाय थायोब्लाथ जोंनि माबा मुलाम्फा जागोन जानो बुहुद खहा जाबोगोन। थ जोङो बिफांखौ दानबायदों गावनि नांगौनि थाखाय थ' जोङो बिफां दानफायनायनि बदला बिफां गायोब्ला ओ जोङो माने फिन बिखौ मोनफिनो आरो
औ
खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों
ओ ओ। ओ ओ थ थ माखासे माखासेफोरादि माखासे खायसे सुबुंफोरा दि बिफांखौ दानफानानै बिफां गायाफिना थ बिथांमोननिसिम नोंथाङा माबाफोर कमेन्ट हरनो सानो नामा।
ओ जेसां हायो दाननांगौ आरो जेनेबा फांसे दानदोंबा बे फांबा गायथो।
ओ ओ
फांनै दानदोंबाय बे जि दाल गायथों
उम उम
बिफांङानो जाया मानो
उम उम
गायनांगौ आरो
औ औ
थ' जों बिफांजों ओ बिफांखौ दानफायनानै जों मा मा खामानियाव बाहायनो हायो नोंथां?
खामानिया जाहैबाय बायदिसिना मानसिनि जिउआव जिउ खुंनायाव दंफांनिथ जोबोद गोनांथि जेरावबो। बेनिफ्रायनो गारजायो न'आव लुफुंनाय बायदिसिना जिराद लुफुंनो थाखायबो बे दंफांखौ नांगौ जायो उम आरो बोथोराव बोथोरनि फिथाइ जोङो बोथोरनि बिबार बेफोर गासैबो बिफांनिफ्रायनो जों मोननो हायो बा जानो हायो
औ औ
बोथोरनि फिथाइथ जों बोथोरावनो मोनजाखायो नङा होमबा बिफां थाबोलासो जों मोनजागोन। बिफां गैयाबाथ' जोङो मोनजानाय नङा
उम उम।
बाजाराव ओंखारनाय फिथाइ सामथाइयाथ दानिया जोबोद राखायनिक बायदिसिना मेडिसिन होनानैसो बानायनाय जायो।
ओ ओ
औ। बिदिनो दुंफां थायोबा जोङो मोजां खौनो मोनजायो आरो दंफांनिफ्राय
ओं ओं।
हम।
माने अर-अर्गानिक अर्गानिक माने मैगं माबाया फिथाइ-सामथायानो होन माने जोङो गावनि माने बिफांनिफ्राय मोनजायो आरो बिना मेडिसिन होआलासे। नंगौ ना नोंथां।
ज' बबे बबे बिफाङा बांसिन बेसेन गोसासिन नोंथां?
औ।
ओ बिफांनि मादाव बबे बबे बिफाङा मा बांसिन बेसेन गोसासिन नोंथाङा मिथिगौ नामा?
बांसिन बेसेन गोसाया जाहैबाय जोङो जा जोंनो फिथाइ सामथाइ होयो बेथ बेसेन गोसायानो बा दा बिदिनो गोबां दंफां दंबावो बेखोथ दा मुंखौ लाजोबनो हानाय नङा नालाय। गोबां दंफां दङ।
औ औ औ थ नोंथांनि न'खराव। औ दा नोंथांनि न'खराव मा मा बिफाङा दङ।
अ थाइजौ दोङो खान्थाल दङ'।
औ औ बिनिफ्राय
आरो कृष्णसुरा रधासुरा जाम
ओ ओ ओ ओ।
बिदिनो आरो दंबावो माखासे। खास्रि
फिथाइ होयोना गासै बिफांफोरानो?
औ औ होयो।
ओ।
मा खालामदों।
दाथ ओरैनो दङ आङो। नोंथाङालाय। बोथोरा सानदुंसो दुंदों जोंनिथिं नोंथांथिं।
औ जोंनिजोंबो सान्दुंआनो दं।
उम
दिनै मोनायाव दिनैनि थांनाय मोनायाव बांग्रि मावनायखौ गोसोआव दं मिथिदों ना मिथियाखै नोंथाङा।
औ मिथिदों।
उम
उम एसे गोसायानो मोन।
उम। ओंखाम जाखां जेबो जोंनिथिं। बेफोरबायदि खहा जायाखै नोंथांमोननिथिंलाय।
जोंनि जायाखै।
उम गुबुनथिं बेफोरनो बिफां लाइफां माने गोलैदों मादों बायदों मादों होननाय खोनादों निउसफोराव।
औ जानोबा।
औ।
एसे गोसोायमोन ना।
औ औ एसे गोसायानोमोन।
हम।
ओरैनो नोङो बबे बिफांनि फिथाइखौ बांसिन जानो मोजां मोनो नोंथां।
आं गासैबो दंफांनि जाय दंफाङा फिथाइ होयो बेखौनो मोजां मोनो।
अ गासैखौबो न।
औ।
उम बबेबा बिफांफोरा फिथाइ होआलासिनो दं नामा माने माबे बबेबा बिफांफोरा दि फिथाइ होआ जे बे बबे बबे बिफाङा फिथाइ होआ।
दङ बायदिसिना दंफां दङ जोंनो फिथाइ होआ नाथाय जोंनो हां लानायनि थाखाय अक्सिजेनखौ होयो। जों हेंगारनाय कार्बनडाइ अक्साइड होयो आरो बिदिनो। जोंनि। थांना थानाय सोलिनायाव जोंनो‌। माबा होयो। कार्टउ न लुफुंनाय बायदिसिना लुफुंनायाव जोंनो होयो।
माने बबे बिफाङा बांसिन गोरासिन नोंथाङा मिथिगौ नामा?
अ सालखराय ओ। सावख जाम
मोजां खोनाआ खोनाफैखै नोंथां।
द दंबावसै माखासे।
आरो बयनिख्रुइ गुरैसिन बिफाङा बबेयाबा।
गुरैया बै ओ माबाफोर रोमैस्ताफोरा जाग रोमैस्ता।
रमेस दा ना?
उम
ओम आंथ बिफांनि नामखो ओ बिफांखौनो सिनायनाय नङा दां रमेसता बिफांखौ फास्त टाइमसो खोनाबाय नोंथांनिफ्राय।
औ
ओम जेबो नङा नोंथांनिफ्राय बहुद बिफांनि बागै मिथिबाय बिफाङा दि जोंनो मा खामानियाव बाहायो मा खामानियाव सोलियो आरो बबे बिफाङा मा खालामो आरो बबे बिफाङा बांसिन गोरा। गुरै बेफोरखौबो मिथिहोबाय नोंथाङा त' नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। फिन लोगो मोनफिनगोनखौ आं आसा खालामबाय औ। देना बिदिबा नोंथां।
दे दे